औ नोंथां।
अ नोंथाङा दायो ओ मा खालामदों?
आङो दायोथ' नै ओरैनो जिरायनानैसो दंथ'यो नोंथां।
अ ओ बिदिब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायदिनि ओ जोङो औ गामियाव बा टाउन सहराव जोङो गारि खारनायनि बिबांथि एबा नोंथाङा एसे फोरमायलांनो हागोन आरों गारि मथरनि
गोदोनिफ्राय दिनैसिम माबायदि जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनबोबाय? सोलायनायखौ नुनो मोनबो
गारि मथर होनना बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनिया गोदोनि समावथ' गारि मथर गैयामोन आरोना नोंथां। सिगांनि समावहाय मोनसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगानिफ्राय जोङो गुबुन दाबसे जायगसिम थांनो थाखाय माने गोबां सम लायोमोन आरोना। जेरै जोंनिया समावथ' जोंना गारि मथर गैयामोन जोङो मोसौ गारि एबा थाबायनानै जों नुयोमोन आरोना आथिखालाव गारि मथर ओंखारनायनिफ्राय जोंनिया माने खोब माने समा माने ओ खम जाबोनो हमबाय आरो जेरै जों दाबसे जायगायाव थांनोब्ला माने सिगांनि समाव ओ सानब्रै सानबा लायोमोनब्ला जों दानिया माने ओ सानसेयावनो जों हरनो हानाय जायो आरो।
औ।
आरो आथिखालावथ' जोंनिया फ्लाइटनि खोथा बुंनो थाङोब्लाथ' जों माने गोजान गोजान जायगायाव थांनोब्लाबो माने जोङो से घन्टा नै घन्टायावनो जोङो मोनहै मोनहैयो आरो ना नोंथां।
औ।
लोगोसेनो माने जोंना गारि मथर ओंखारनायनिफ्राय जोंना माखासे गोबां सुबिदाफोर फैदों बा जौगानायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै जोङो ओ बेफार फालांगि मावनाय बा जोंनि माबा मोनसे मेडिकेल देहायारि प्रब्लेम जानायाव जोङो हथादलि जों डक्टरनाव लांनो गोनां जायोब्ला माने जोंनिया ओ थाबैनो जों मोनहैनो हानाय जायो। सिगांनि समावथ' बेबायदि ओ गारि मथर गैयामोन डक्टरनाव इमारजेन्सि जायोब्लाबो जों माने ओ थाबै जों डक्टरनाव लांनो हानाय सुबिदा गैयामोन आरो दा गारि मथर बे जोंनिया माने बेफोरो जौगानायफ्रा फैनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। जेरै जोङो बबेयावबा थाङोब्ला जोङो दसेयावनो जोङो थांनानै फैनो हानाय नै बेफोरबायदि सुबिदाया माने जोंनि गेजेराव फैनाय जाबाय आरो। आरो लोगोसेनो जोङो दानिया गोबां दङ ट्रेनबो दङ ट्रेनफोरजोंबो जोङो एसे खम खम खरसानि गेजेरावनो जों माने थांलाय फैलायखौ जोङो खालामनो हानाय जायो आरो माखासे ओ बेफार फालांगि मावनायावबो जोङो दानिया ओ गारिजों सिगांनि समावथ' जोङो साइकेलफोरजों बा ओ ओ मोसौ गारिनि फोरनिजों लांनायखौ जों नुनो मोननाय जायोमोन। नाथाय दानिया जोंनिया ओ गारि मथर ओंखारनानै जोङो बेफार फालांगि मावनायावबो गोबां मदद होनायखौ जों नुनो मोननाय जादों जेरै जों हाथाय बा मैगं थाइगं लांनाय ओ बा माबा मोनसे बुस्थु फाननो लांनाय नैफोरावबो जोङो गारि मथरनि बाहायथिखौ गोबां नुनो मोननाय जादों आरो
औ
ओ आरो थाउन सहरावथ' जोंनिया गोबां गारि मथर थायो जेरै ओ माबा मोनसे थांब्रबनो फैब्रबनो ओ बेैफोरबायदियाव जों माने थाउन सहराव थाङोब्ला जों माने बांसिनै जोङो बबेबा जायगायाव थांनोब्लाबो जोङो ओ थाबैनो थांनाय फैलाय खालामनो हानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो ओ जोंनिया आरो ओ मोनसे खोथा बुंनो थाङोब्ला गारि मथर ओंखारनानै जोंना माखासे मोजांजों लोगोसे माखासे गारजिखौबो जोङो लाबोफानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो ना नोंथां जेरै जोंनिया ओ गारि मथरनिफ्राय ओंखार उखुन्दैफोरनिफ्राय जोंनिया ओ जोंनि जा बारहावा नैबेबो माने आबहावाया गारजि जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ।
गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय जि आवाज बेबो माने जोंनि ओ बारहावाखौ माने गुबुंले खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो
औ
लोगोसेयैनो माने जोंनि ओ रांखान्थियारि बा रां राङारि बिथिङावबो माने माखासे जोङो खहा जानायखौ नुनो मोननाय जायो जेरै जोङो दावबायनो थाङोब्ला जोंनिया ओ रां रुफा गैयाब्लाथ' जोङो ओ गारि मथराव गाखोनो बा थांनो हाया नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ आरो जोंनिया ओ गारि मथरा मोनस जोङो न'आव थायोब्लाबो माने ओ फिसा माबा मोनसे गाज्रि जायोब्लानो जोंनिया माने ओ गोबां खरसा जायो आरोना बेखौ बानायनो बा बाय माबानायाव फाहामनो थाखाय आरो जोंनिया माखासे ओ अलसियाबो जालांनो हमदों बा बेबायदिखौनो बुंनांगोन आरोना नोंथां जेरै जों ससे लामा हान्थिनो थाखायब्लाबो जों दानिया ओ आइथिंफोरजों थाबायनानै बा ओ थांनायख खौ जों नुनो मोननाय जालिया माने जोंनि देहा फ्राबो मा स्ट्रंबा ओ सां थाला आरोना स्ट्रं थाला माने माखासे दुरबल हाब ओ थाबायनायाथ' जोंनि थाखाय खोब मोजां नङा होमबा बेनि थाखायनो ओ दानि ससे लामा थांनोब्लाबो माबा मोनसे लायब्रबनोब्लाबो माने गारि मथरनि बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो
औ
अ अब्ला नोंथाङाबो जाबाय माबायदि जौगादों बा माबा मोनसे ओ गाज्रि गोहोम खोलैनाय बेफोरनि सायाव ओ फोरमायना होदो एसे
औ ओ नंगौ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों जोङो गारि मथर ओंखारनायनिफ्राय ओ बुंनो थाङोब्ला अलसियासिन जाबाय होननानै बुंनो हागोन आरोखि ओ जोङो गोदोथ' गोदो गोदायथ' जोंनियाव ओ जेबो बेफोरबायदि गारि मथर बेफोरबायदि जेबोआनो गैखायामोन। ओ जोङो ओ आथिंजोंनो बेसेबा गोजान गोजान थाबायनायखौ थाङोमोन। बा बहाबा बहाबा आलासि जाहोननोबाबो आथिंजोंसो लामा हान्थिनायखौ ओ आरो लामा हान्थियो होननानै जोङो खोनानो मोनबोदोंमोन आरोखि। ओ दायोथ' ओ दानि जुगाव बेफोरबायदि जोङो रावबो थाबायलानो होनजायो। ओ थाबायनाया जोंनि बे
मोजांसो आरो नाथाय जोङो गाव गावनो अलसियारनि थाखाय ओ बानायनि थाखाय गाव गावनो गावनि देहाखौ नस्थ' खालामना लानाय जादों नङा होनब्ला? ओ थाबायनायाथ' मोनसे जोंनि थाखाय ओ एक्सारसाइस होनजायो नङा होनब्ला? ओ बेखौबो जोङो आरामसे ओ ससे लामानि थाखाय जिराय जिरायनो थांनायखौ लुबैयोबा बे देहाया जोंना माने खहा जागोन आरोखि। जोङो माब्लाबा माब्लाबा बिब्दिनो थाबायनांगौ ओ थाबाय ससे लामाखौबाबो जोङो थाबायनांगौ एसे गोजानब्लाबो जोङो थाबायनानै ओ थांनो हायो आरोखि। ओ जोङो ओ गोदोनि दिनाव बुंनो थाङोब्ला ओ लोमजाब्लाबो ओ गारि मथर गैयिनि थाखाय एसे उसुबिदाबो जायोमोन आरो। माने जों बाहायनाय समाव बाहायनो रोंनांगौ आरोखि। ओ गोदोथ' बेफोरबाय गारि मथर जेबोआनो गैयामोन नालाय आरो टाउन सहरफोरावहाय जों गामि एरियानि बायदि गामि एरियायावहाय टाउन सहरनि बायदि ओ डक्टर गिदिर गिदिर बेफोरबायदि गैयामोन नालाय लांनो थाखायबो गामिफोरावनो बेफोरबायदिनो नायग्रा बायदिसिना बेफोरावसो नायनानै दोनोमोन आरोखि। ओ गराइ गारिफोर बेफोरबायदिफोरजोंसो नारनानै थेलाफोरजोंसो नारनानै लांनाय खौ जोङो नुनो मोनोमोन आरोखि लोमजाबा साजाबा।
औ औ
ओ नाथाय जोंनो दानि जुगावथ' फन हरबानो लेंहरबानो गारि मोनो नङा होनब्ला ओ लामाफोराबो मोजां सुबिदा जाजोबाय गोदोनि बायदि नंलिया गोदोनियाथ' ओ नाव बारलायनानै नाव गाखोलायनानैसो दै बारनांगौमोन लामाफोरा नङा होनब्ला?
औ नंगौ।
थाबायै थाबायै थाबायनानै बेसेबा गुवार गुवार दैखौहायनो ओ दैसाखौहायनो बारनांगौ जायोमोन आरोखि नावजों। ओ बिब्दिनो दानि जुगावहाय दालां ग दालां जाजोबाय। ओ बेसेबा गोलाव गोलाव दालां जाजोब्बाय बेफोराव जोङो गारि मथर खारनो हासै नङा होनब्ला?
ओ जोङो गारि मथर ओ सुबुं अनजिमा बांनायनि था खायबो जोङो गारि मथर हान्थिनाय लामाफोराबो ओ बांसिननिफ्राय बांसिन सोमजिनायखौ जोङो नुनो मोनबाय। ओ बिब्दिनो जोङो जालु जालाफोराबो बां-बांनायनिफ्राय बांगासिनो आरो माने ओ जोंनो लामाफोरावथ' गोबां होंगो दोंगो जायोना दानि जुगावहाय ओ बिब्दिनो सोरबा सोरबा गाव गावनि ओ बेफोरबायदि गारि मथर होंगो दोंगोफोरावहाय गोसा सालायनाय नि जाउनावबो गाव गावनि देहाखौनो नस्थ' खालामनानै लानाय जायो आरोखि
औ
ऐ सोरजोंबा औ सोरजोंबा सौदावनानै गारि मथरजों गारिजों गारि सौग्रावलायनानै बेफोरबायदिनो ओ जाब्रबथाय जा सोमजिबाय थानायखौ जोङो दानि जुगाव नुनो मोनसै आरोखि
औ औ
जोङो गारि मथरनि बारै गारि मथराथ' गोबां रोखोमनि दं नङा होनब्ला जेरै ओ ट्रेक्टरानो होन ओ ट्राक ओ खार बाइक स्कुटि बेफोरबायदि आरो जोङो थम थम नुनो मोनबाय दानि जुगाव लाइनजोंहाय ओ खारनो मोननाय स्कुटि बेफोरबायदि बाइक बेफोरबायदिखौ जोङो ओ नुनो मोनजोबसै आरो दानि जुगावहाय माने जोंनो ससे लामा हान्थिनो थाखायब्लाबो जोङो गारि मथर ओ गारि मथरजोंनो ओ थांनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरोखि गोजान गोजान जायगायाव थांनोब्लाथ' नोंथाङानो दहायनो बुंलांबाय जोङो ओ दानि जुगावहाय ओ सा-सानसे बा हरसे लानाय लामाखौ जोङो एक घन्टा बा दुइ घन्टायावनो सौहैनो हायो होननानै नङा होमब्ला जोङो जायखौ जोङो ओरुप्लेन होनो बा मेब फोरजों जोङो गोजौआवहाय बिरनायफोरजोंनो जोङो ओ अख्रां सा सा लामा हान्थिनो हायो आरोखि बेजोंनो जोङो ओ हरसे हरनै लामान लामाखौहाय जोङो एक घन्टा बा दुइ घन्टाफोरावनो सौहैनो हायो आरोखि जोङो ओरैबायदि माने दानि जुगावहाय गोबांनिफाय गोबां बायदिसिना सोमजिनायखौ जोङो नुनो मोनबाय नङा होनब्ला गारि मथरनिफाय लानानै गोजौआव बिरखंजों बिरनो हानाय गोहो बेफोरबायदि जे जोङो नुनो मोनबाय आरोकि जोबोद जौगानाय फैबाय दानि जुगावहाय गोदोनि बायदि नंलिया आरोकि औ बिदिब्ला नोंथां दसेनि थाखाय दोनथ'नोसै नामा
औ जागोन दे नोंथां औ
औ जागोन गोजोननाय थाबाय
औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां
औ